हेल' नोंथां अ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों
अ नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना
औ-औ हागोन हागोन
अ माने आं दा बर'फोरनि एबा माखासे जेनेबा गेलेनायफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आरोना गेलेनाय होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङाथ' मिथिखायो एसेनैब्लाबो जेनेबा बर'फोरा मा मा गेलेबोयोमोन बिदिनो जेनेबा आथिखालाव मा मा गेलेनाय जागो बेखौथ' एसे बाबो मिथिखायोआनो थेवबो आं एसे बुंनो सान्दों आरोना जेनेबा बर'फोरनि गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जों गोबां गेलेनो मोनबोदों जेरै ओ बिदिनो बायदि रोखोमनि गेलेनायफोर मानो होनबा बर'फ्राथ' गोदो बां गोदो माने जेनबा जों दासिमबाबो जेनेबा गामि ओनसोलाव बांसिनै थानायखौ जों नुनो मोनो जेनबा साफा सानैखौ जोङो गोरों जेनेबा सोलोंथाइनि बेलायाव बा बिदिनो जेनेबा बायदि रोखोमनि खामानिफोरनि बेलायाव आथिखालाव माने टाउन फारसे मोखां जाबोनाय नुदोंब्लाबो माने बांसिनै दासिमबो माने गामि ओनसोलावनो रायजो जानाय बेखौ जों नुबोगासिनो दं आरोना जेनेबा गामि ओनसोलाव जोङो जेनेबा रायजो जानाय हिसाबै जों बायदि रोखोमनि जेनेबा लोगोफोरजों ज' ज' थांनानै फोथार गेजेरावहाय जेनेबा मोनाबिलि समाव आरो माब्लाबा फुं समावहाय माने गेलेहैनाय बेफोरबायदि बिखौ जों माने मोनबोदों आरोना आरो नुबोदोंबो जों बुंनो हायो जेरैहाय बायदि रोखोमनि गेलेनायफोर जेरै ओ गर गेलेनाय, बाथा गेलेनाय बिदिनो जेनेबा गिला गेलेनाय आरो इदिनो जेनेबा बिदिनो रेल गारि गेलेनाय इदिनो काबादि, गुद गुद आरो बेबायदिनो जेनेबा ओं माने बायदि रोखोमनि गेलेनायफोर आरोना आरो जेनेबा अन्थाइनि अन्थाइ अन्थाइ गेलेनाय आरो जेनबा खिखर गेलेनाय बेफोरखौबो जों मोनबोदों आरो जेनेबा मोनसे समावहाय जों मोनबोदों जेनेबा ओ आइथिं ओ सानै मानसि थानानै आथिं आखाइ होनानै जेनेबा बेखौ बारनाय बेफोरबायदिबो जों माने मोनबोदों आरोना आरो जोङो बर' फोरनि गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जोङो दैयाव गेलेनाय आरो बोरियाव गेलेनाय बे मोननै बाहागोआवबो राननो हायो दैयाव माने बेलेग रोखोम रोखोमनि दै गेलेनायखौ गेलेयो आरो बोरियाव जोङो बेफोरबायदि जेनेबा काबादि, गर गेलेनाय, खिखुर गेलेनाय बा बाथा गेलेनाय बेफोरखौ जोङो बोरियाव गेलेयो दैयाव गेलेनाय हिसाबै जोङो जेनेबा थब्ल'नाय गेलेनाय आरो बेबायदिनो जेनेबा हा दै गेलेनाय आरो सानस्रिनाय बायदिसिना बायसिना बादायलायबोदों आरोना आरो आइदं बायदुं गेलेनाय बेफोरखौ जों माने दैयाव गेलेयो आरोना दा
औ
जोङो माने बुंनो हायो आरोना जेनेबा बेफोरबायदि गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो माने माखासे गियानफोरखौ उन्दै समावनो माने सोलोंनानै लानो हायो आरोना जेनेबा मा खेलाखौ माबायदि गेलेयो बा बबे खेलाखौ बबेयाव गेलेयो बेफोरबायदिखौ जों माने नुनो मोनो आरोना आरो जों खायसे गेलेनायफोरखौ जोङो जेनेबा ओ माने बोथोर लानानैसो गेलेनायखौबो जों नुनो मोनबोदों जेरैहाय जोङो माबानि थाखाय इदिनो जेनेबा ओ खाबादि बायदिफोरखौ जोङो बांसिनै मेसें बोथोराव गेलेनायखौ जोङो गेलेबोनो मोनबोदों आरोना मानो होनबा दैज्लां बो थोराव हाब्रु जायो अखा बिदिनो अखा बांखा जायो जायनि जाउनाव माने गादलेनो गेलेबाथाय माने हाफोराव गालेनबा दुखु मोनगोन जायनि जा बेनिखायनो माने बांसिनै जोङो मेसें बोथोराव बा गोजां बोथोराव गेलेनायखौ जोङो मोनबोदों आरोना आरो बिदिनो जेनेबा बायदि रोखोमनि गेलेनायफोरखौबो जों मोनबोदों जेरैहाय इदिनो जेनेबा ओ मार्बल गेलेनाय मार्बल गेलेनायखौबो जों मोननो हायो जेनेबा जाय समावहाय ओ बैग्रि बैग्रिया माने फिथाइ थायो आरो ना माने फिथायथायनानै मोनो बै समावहाय जोङो माने ओ गोजां बोथोरखौ नां माने जोबहां जोबहां समावहाय जोङो माने मोनबोदों आरोना बेबायदिनो जोंब गे बर' फोरनि गेलेनायनि सोमोन्दै जों गोबां बुंनो हायो माने बेफोर गेलेनायनिजोंनो जों माने गामियाव थानाय जा गथ'फोर बेफोरो माने गेलेनायनि बागै गोबां माने गियान मोनबोयो आरोना आरो जेनेबा रोंबोयोबो बा आरो बि फोरबायदि गेलेनायनि जाउनावनो माने ओ गथ'फोरनि गामियाव थानाय गथ'फोरनि देहाया माने माने एसे मा होनो लोरबां जाया आरो ना माने फिदै थानायखौ जों माने नुनो मोनो आरो ना आरो मानो होनोमबा बेफोरबायदि गे लेनाय बा खारथिंनायनि गेजेरजोंनो माने बिसिनि थैया खारनो थाखाय माबा मोनो खाबु मोनो बा बिदिनो जेनेबा स्रां स्रां जायो बेफोरखौ जों मोननो हायो आरोना आरो जों बुंनो हाबावो जेनेबा आथिखालाव थानाय जेनेबा ओ गथ'फोरनि बागै जों बुंनो थाङोबा मोननो हायोदि जेनेबा आथिखालाव गोबां गथ'फोरानो बेफोरबायदि गामियारि गेलेनायफोरखौ माने गेलेयो आरोना मानो होननानै बुङोब्ला माने बांसिनानो आथिखालाव माने गामिफोरावबो एसे खम जानायखौ नुनो मोनबायखौनो होनजासै मानो होननानै बुङोब्ला बांसिन दा सोलोंथाइयाव गोसो होबाय सोलोंथाइयाव गोसो होनायनि जाउनाव बिसोर फरायसालियाव थानांगौ जायो आरो खायसे खायसे न'खरनि ओ न'खरनि मानसिफोरा जेनेबा गथ'फोरखौ साबसिनै रोंथों होनना नै माखासे बेलासियावबो स्कुल गुखांनायनि उनाव बेलासियाव माने टिउसन होनाय बिदिनो एक्सट्रा क्लास खालामहोनाय बेफोरबायदिखौ जों माने नुनो मोनसै आरो ना जायनि जाउनाव माने आथिखालाव माने बेलासियाव बिदि मोनाबिलियाव बा फोथाराव गेलेहैलेनाय ज' ज' थांनानै खारदिंहैनाय बे बेफोरबायदिखौ माने एसे खम नुनो मोनसै आरो जोङो टाउनाव थानायनि बेलायावहाय बुंनो थाङोब्लाथ' जों नुनोखौनो मोनलाबो होनबा लस जानाय नङा आरोना बा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा जेरैहाय जोङो टाउनाव थानाय गथ'फोरखौ बुंनो थाङोब्ला माने गथ'नि बिमा बिफाया माने गावसोर बिजि थानायनि जााहोनाव बा गावसोरनि खामानियाव जाहाथे दिडिस्टार्ब दाहोथों बा जेबो जेनेबा बिदिनो गुलाय गुजाय दाखा खालामदों बेफोरबायदि साननानैनो आथिखालाव माने गथ'फोरनो मबाइल होयो आरो ना बे मबाइलावनो जेनेबा बायदि रोखोमनि लुदु गेलेनाय जिबौनि गेलेनाय बिदिनो जेनेबा बायदि रोखोमनि जेनेबा ओ जेनबा बिदिनो पाबजि बा फ्रि फायार बेबायदि रोखोमनि माने गेलेनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनो आरोना माने बेफोरबायदि मबाइल होनानै बेफोर इन्टारनेटनि गेजेरजों जा गेमफोर दङ बेफोरखौ माने गेलेहोनाय आरो बिदिनो जेनेबा कार्टुनफोर देखायनानै दोननाय बेफोरबायदियाव माने बै उन्दै समनि जा गेलेनायनि रोंगौथि माने बेफोरखौ बिसोरो रोंबोआ आरोना आरो बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा बिसोरो रुम सिङावनो थानानै थाबाय थानांगौ जायो टाउनाव थायोब्ला आरो जेनेबा बाहहेरायाव ओंखार खारनो बा बाहेरायाव बिदिनो खाथिं बायनो बिदि टाइम बारा मोना बिनि जाउनाव माने बि सिनि देहाया दुब्ला जालाङो बा उन्दै समावनो माने बिसोरो माने बायदि रोखोमनि लोमजा साजा बेफोरबायदि देहा दुब्ला जानाय बेफोरबायदियाव गोग्लैनाङो आरोना आरो जेनेबा खायसे खायसे ना मेगन गाज्रि जानाय बेफोरखौबो जों मोनो बेबायाददिनो जेनेबा जों आथिखालाव गेलेनाय हिसाबै फुटबल भलिबल बिदिनो बायदि रोखोमनि जेनेबा केराम टेबोल टेनिस बिदिनो हकि बायदिफोरखौ जों गेलेनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै आरो ना बेफोरनि गेजेरजोंबो नाम खामायनायफोरखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै। बिदिनो जेनेबा जोङो बुंनो हायो जे माने गोदोनि गेलेनाय आरो दानि गे गेजेर गेलेनायनि गेजेराव माने जों गोबां। फारागथि दं होननानै जों बुंनो थाङोबा बुंनो हायो आरोना बेफोरबायदिनो जों जेनेबा बुंनो हायो जे फोरनि गेजेराव गोबां फारागथि दङ दा नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानो नामा।
औ जेनेबा नोंथाङा बर'फोरनि गेलेनाय होनदों ना
औ औ।
नंगौ थारैनो जेनेबा नोंथाङा फ्रायानो बुंलांबाय गेलेनायनि सोमोन्दै गोदो गोदायहाय बुंनो थाङोब्ला जेनेबा गोबां रोखोमनि जों गेलेनायखौ जों मोनबोदोंमोन आरो थारैनो जोंबो मोनबो गोदो गोदाय जोङो माने गोबां बेबायाददिनो गोबां गेलेनाय जों नुनो मोनबोदों नोंथाङाबो जेनेबा फ्रायानो बुंलां गेलनायनि सोमोन्दै माखौ माखौ गेलेयो जेनेबा गोबां बेबायदिनो जेबा हाव सायानो जा हौवाासायानो जा जों गोबां ज' ज'नो गेलेनायखौ जों थारैनो गोदो गोदाय नुनोबोदोंमोन आरो
औ औ।
अ बेबायादिनो जेनेबा खाबादि गेलेनाय बा हाखर हाखर खिखर गेलेनाय बा गर गेलेनाय गोबां रोखोमनि गेलेनाय दं जेने जेनबा हौवासाफ्रा गेलेयो जेनेबा बेबदिनो
बेबायदिनो फिथु गेलेनाय आरो जेनेबा औ नोंथां।
नोंनि माथो
नोंनि माथोखौ दाबल खोननाय बायदोंमोन आं नोंथां। ओ ओ।
आरो बेबादिनो जेनेबा हेलौ
हेलौ औ औ नोंथां खोनादोंनाा डाबल खोनागासिनोमोनलै नोंथां। खन्था खोनाबायना।
औ औ खोनादों दासो
औ अ अ दे बुंनोसै औ।
औ बेबायाददिनो जेनेबा गोबां गेलेनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो बेबायाददिनो हौवा। हिन्वसाफोरनि बेलायाव जों नायोब्ला बेबाददिनो जेनेबा थाखफुंलायनाय गेलेनाय बेखौबो हिनजावफोरा गेलयो हिन्जावसाफोरा। थाखुमलायनाय गेलेनायखौ आरो बेबायादिनो जेनेबा दैयावहाय। गेलेनाय जेनेबा बेबायदिनो खर' दांलायनाय गेलेनाय बा सानस्रिनाय गेलेनाय आरो बेबायदि। बिदिनो गोबां रोखोमनि गेलेनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो बेबायदिनो जेनेबा हौ साफोरनि बेलायाव नायोब्ला जोङो बेबाददिनो फुटबल बा भलिबल नो गोबां गेलनाय ना बेनो जेबा ज सिथप गेलेनाय आरो बेबदिनो जेनेब गोबां रोखोमनि जों गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। आरो बेबाददिनो जेनबा गोदो-गोदाय जेरैह जों उैन्दै समाव जेनेबा फुाव सिखारनायाव जों जेनेबा मा मारबल गेलेनाय बेारबल गेलेनायखौ जों जों नुनो मोनो आरो बेबादिनो जेनेबा। ज' ज'यैनो लोगोफोर बेबादिनो जों जेनेबा माखासे। उन्दै उन्दै जेनेबा ज'यैनो जेनेबा माखासे फोथारबा बेबायदिनो हाग्रा बंग्राफोराव जों जेनेबा गोबां रोखोमनि जेनेबा माखासे ज' ज'यैनो जेनेबा दाउबा माबा मोनसे जेनेबा। बेबादिनो जेनेबा जयै जेनेबा जों माखासे होलायनाय बा दाउफोर गावथारायहैलायनाय जों बेखौ नुनो मोनोमोन आरो। औ आरो बेबायाददिनो जेनेबा गोबां रोखोमनि गेलेनाय जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जेनेबा आथिख
जबा आथिखालाव जों नायोबा बेाददिनो जेनेबा फुटबल बर'फोरनि गेजेराव नायोब जुटबल ब भलिबल गोबां रोखोमनि गेलेयो आरो बे माखासे गेलेनायनि गेजेरजों देहाफ्रा राफोद बा मोजां जानायखौबो जों मोननो आरो। थाङो आरो नोंथाङा औ माखासे बेबाददिनो जेनेबा गेलेनायनि गेजेरजों बर'फोरनि बेलायाव माखासे मुंदांखा जानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो। जेनेबा फुटबलनि बेलायाव जायोब्ला जोङो माखासे
मुंदांखा बिथांमोननि गेजेरजों बुंनो हायो जेनेबा ओ बेबादिनो जेनेबा दुर्गा बर' दुर्गा बर'आ जेनेबा फुटबल गेलेनानै सासे जेनेबा मोजां बा गेलेगिरि जानो हादों आरोबा मुंदांखा जानो हादों आरो बयजोंबो जेनेबा सिनायखि जानो हादों आरो आरो बेबायदिनो जेनेबा हलि सरन नार्जारि बिथाङाबो जेनेबा फुटबल गेलेनानै सासे गेलेगिरि जेनेबा मुं मोनदों बिथाङा बयजोंबो मिथिजादों बा सिनायादों बर' फोरनि गेजेराव बेबादिनो जों गोबां फुटबल गेलेगिरि बिथांमोनखौ जों रायखांनो हायो आरो गोबां मोजां मोजां गेलेनानै माखासे मुंदांखा जानो हानायखौबो जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव नाथाय नाथाय आथिखालाव जों फ्रायानो नायोब्ला गेलेनायनि सोमोन्दै माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोर फ्रायानो जोङो दा गोदो जों जि गेलेबोदोंमोन माखासे गोबां बेबायदिनो जयै जयै थालायनानै जों गेलेबोदोंमोन बा काबादि गेलेनाय बा था खोमालायनाय गेलेनाय बा हाखर खिखर गेलेनाय बेबादिनो गोबां रोखोमनि गेलेनायखौ जों मोननो थांदोंमोन नाथाय आथिखालाव नायोब्ला जों माखासे उन्दैफोरनि बेलायाव जों नायोब्ला गेलेनायखौ फ्रायानो माने खम गेलेनायखौ जों नुनो मोनबाय जायनि जाहोनाव जों माखासे गेलेनायफोरखौबो जों मिथिला आरो नोंथां
ओं ओं
औ माखासे मुंफोरखौबो फ्रायानो गथ'फ्रा मिथिला बा बावनो हमजोब्बाय माखासे गेलेनायफोरखौ ओ फ्रायानो दा इन्टारनेट बा नेट दा बेबादिनो मबाइल मबाइल होनायखौ जों उन्दै उन्दैयावनो मबाइल लानाय बा नुनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ओ फ्रायानो दा ओ माखासे मबाइलनि गेजेरजों बा बेबादिनो भिडिअ नायनाय बा माखासे बेबादिनो इन्टारनेट बा भिडिअ माखासे गेलेनाय नोंथाङा बुंलांखादों जेनेबा माखासे अनलाइन अनलाइन गेम गेलेनाय थारैनो नंगौ माखासे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा फ्रायानो जेनेबा गोदो जा सोलिबोदोंमोन गेलेबोनायनि सोमोन्दै बेफोरनि बागै जेनेबा फ्रायानो गेलेनायनि सोमोन्दै मिथिला आरो नोंथां
ओं ओं ओं
औ आरो गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जों गोबां रोखोमनि गेलेनायखौ जों मोननो थांबावो आरो जेनेबा जों माखासे ओ आथिखालाव नायोब्ला जोङो माखासे गेलेनायनि गेजेरजों जोङो माखासे गोबां देहाफोर खौबो जों जोबोद मोजां मोनो आरो राफोद मोनो जायनि जाहोनाव जों माखासे आथिखालाव गिदिर ओ माखासे लाइमोनफ्रा ओ मिथिनानै बा बुजिनो गोरोंफ्रा माखासे फुटबल गेलेनाय बा भलिबल गेलेनाय बेफोरनि गोबां जेनेबा बेलासिफ्राव ओरैनो जेनेबा थास्लाय स्लाय जेनेबा गेलेनानै जोबोद मोजां मोनो बा खारनानै फोथारफोराव खारनानै बा लामाफोराव खारनानै जोबोद मोजां मोनो आरो जायनि जाहोनाव देहाफ्राबो जोबोद मोजां थायो बा राफोद थायो आरो नोंथां
उम उम
औ बेनो जेनेबा नोंथां गेलेनो होननानै बुङोब्ला नोंथां होमबा जों रायलानाय समखौ बेयाव खिनियाव दोनथसै नामा
औ जागोन दे नोंथां
औ दे दे